हेलौ! खोनानो मोनदों औ खोनादों औ औ नोंथांनिसिम आ मोनाबि लि समनि गाहाम हामलायनाय बावाहरनाय जाबाय ।
औ गोजोननाय थाबाय । नोंथांनिसिमबो ।
औ गोजोननाय थाबाय, आ दा बे समाव आं जोङो सावरायनो लादों ब'नि गाननाय जोमनायाव एरनाय आगर आखाइनि सोमोन्दै । आगर आखाइखौथ' जोङो जोङो बर'फोरा गावनि गाननाय जि जोम खौ गावनो दानानै लुनानै गानोमोन । दा बे फोर दानाय-लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोबा जों गिबियावनो ओ सावरायग्रोनांगोन ओ खुन्दुंनि सोमोन्दै, खुन्दुं दिुहुननायनि सोमोन्दै मख'नांग्रोगोन मानोना खुन्दुंखौबो जोङो गावनो लायोमोन आथ बेजों लोगोसे बुंनो थां बेजों लोगोसे जों सावरायनो थाङोबा ओ खुन्दुंखौ जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोर जेरैहाय खुुननियानो होन ओ बेफोरबायदिनो इन्दि एम्फौ लुनानै निफ्राय दोहुननायानो होन बेफोरनिफ्राय जोङो खुन्दुंफोरखौ दुहुननानै लायोमोन आरो बे फोरखौ ओ माबा होनो गाब गानो था खाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे बिलाइ रोदा बिगुर बायदिफोरखौ बाहायनानै जोङो गाबखौ गायोमोन समाय होनो थाखाय आरो बे जोंनो लोगोसे ओ मा खासे सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो आरो समायहोनो थाखाय आगर आखाइफोरखौबो ओ जिफोराव एरनाय जायोमोन, दा बेफोरखौ एरनानै सुबुंखौनो माने नोजोरराव गोग्लैनाय समाय होनो खां होनाय बेफोरखौ मोननो हायो दा बर'नि ओ गुबै दोरोङारि आगर होननानै बुङोब्ला जोङो हाज जो आगर दावराय मोख्रेब फारौ मेगन दिंखिया बिबार आ थाम्फै आगर थाइगिर बिब बार बायदिफोरखौ मोननो हायो दा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एस से बुंनानै होनो हागोन नामा
औ -औ हागोन ओ जेरै नोंथाङा बुंबाय फारौ मेगन ओ हाजो हाजो महरबो दोङो आरो दिंखिया महर बो दोङो त हाजु हाजु महर हाज जो महरनि सोमोनदै बुंबा ज जों ओ हागोन हाजो महर जेरै जोंनि आर'नाइ आर'नाइआव थायो जे जि ए टेक मोनबाय टेक ओ सद समायना समायना जोबोर समायना आगर। जायखौ गान लायोबा बे खायो आरोना बेजों गुबुन गुबुन होनानै समायनाय समायखाङो बिदिनो जों फार' ग्रेब आगर गिद देर आगर मोदै बेफोरनि सोमोन्दैबो लानो हायो दख'नाफोराव आगर गेदेर जेरै हिनजाव गोदान खौ हिनजाव गोदाननि दख'ना थावसियाव आगर गेदेर होनाय जायखौ आगर गुबै होनो बेफोर बाहायनाया बेफोर बाहायनाया जोबोर समायना खालामो आरो बिदिनो बिदिनो बे आगरफोरनि गेजेरजों ओ बर'फोरनि दख'ना बा जि जोमखो समायफ्ले होनाया ओ बे आगरफोरनिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ बुंनाय दं दे ओ बर' आइजोफोरा दानाय लुनाया जोबोर आखा फाखामोन ओ दाहाय खम जानायखौ नुनो मोन्दों। गोदोहाय जेरै अख्रां साजों दाव बिरलांबानो ओ बिनि महरखौ जियाव दैखाङो होननानै खोनानो मोननाया बे ओ जानो हांगोन नंगौ बिनि खायनो जोंनि जिफोरावबो गोदोनि नायब्ला बेफोरखौ नुनो मोनो। मिथिंगानि जे लेवा बायदि आगरफोरा जेरै दख'ना फालि गामसा
उम नंगौ नुनो मोनो औ औ औ नोंथाङा ओ नोंथाङा थारखौनो नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओ जोंनि ओ गोदोनि जिबायदि जिफोरखौ नायनो माबायो नायोब्ला जों दा जिबायदिबो नुनो मोनो। हाजोआव ओ मै गाबनाय खोनाब्ला मैनि आ गर एरखांनाय ओ अख्राङाव दाउ बिरलां नुयोब्ला दावनि आ गर एरखांनाय जिआव बेफोरखौ मोन ओ जोङो गोदोनि जिफोरखौ नायोब्लाथाय नुनो मोनो ओ दा बेफोर जिफोरखौ नायोब्ला नाथाय जोंनियाव नङा होननानै बुंनो हाया मानोना फोर मोनफा मोन फा फोरमान होनाय फोरमान महरै जोंनियाव ओ दिन्थिनो हायो जोङो बे फोरखौ बर आइजोफोरा जि दानाय लुनाय बेफोरबायदिनो गाब सायख'नाय । आगर एरनाय बायदियाव आखा फाखा दंमोन। ओ आखा फाखा दंमोन दासिमबो खाय खायसे खायसे जायगायाव दासिमबो एरनाय ओ बेफोरबायदि जिफोरखौ खौ दानाय लुनाय जायो। नाथाय ओ मुलुगनांनि गोहोमाव ग्लबेलाइजेसन सननि जोंनि गोहोमाव जोंनियाव लासै लासैनो ओ बेफोरबायदि दानाय लुनायनि जि हुदा बेफोरो गोमाबोदों ओ सुबुङा बे गोमाबोनायनि जाहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला सुबुङा गिबियावनो मख'नांगोन समनि आंखाल सुबुं दा आथिखालाव समनि आंखालाव ओ ओ खुन्दुं लुनाय खुन्दुंनिफ्राय ओ गाब गानाय गाब गानानै आगर एरनानै जि दिहुननानै गानजासिम सुबुंनो गोबां सम नांगौ जायो दा जेरै दख'ना खौ दख'ना। खनाखौ लाबा दा दख'नाखौ ओ दुहुनानै दानानै दुहुननानै गाननो थाखाय गोबाव सम नांगौ बेखौ सानसे साननैयाव हाब्रबा। खमैबाबो सानथाम सानब्रैखौ नां नांथारगौ जायो। स बेखायनो सुबुङा समनि आंखाल जानायलाय जानो हागौ ओ बायनानै गाननायाव जेसेबां सम नांगौ जायो एसेबां ओ समा जाहाथे थोजासे जायो गुबुननिफ्राय बायनानै गाननो थाखाय। बेनि थाखायनो सुबुङा। दानाय लुनायखौ आनज्रायबोनायनि बेबो मोनसे। जाहोन जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे जों। मखबावनो हायो। सुबुङा रांखावरिनि बिथिङावबो। एसे ओ मदद। जायो जेरैहाय। हमना ला गांसे। आथिखालाव नांगौसेबांनि। मिथिंगायारि जिरादफोरखौबो दानाय लुनाय माबायाव गाबगानायफोराव मोननो हाला गाबगानाय। हाला बेनि थाखायनो गाब गानोबो माखासे गाबनि गोनांथि जाहैयो। स बेखायनो। फोर गाबखौ गानो थांबा माखासे बायनो थांबाथाय माखासे रांखावरिनि गोनांथि जायो। बेनि थाखायनो ओ बायनानै दानायाव जेसेबां खम खरसायाव जागोन ओ दानानैयाव दानानै गाननायाव गोबां खरसा जासिनो। आरो खस्थ'बो जासिनो दानानै गाननायाव नाथाय दानानै गाननायनि जि जि बेनि ओ कवालिटिया मोजां जायो बेखौ बुंनो हायो मानोना ओ मोनदांनो हायो दांबाथाय जि खौ जेब्ला दांबाथाय दानानै गाननाय जिया बांसिन कुवालिटिया मोजां जायो होननानै बुंनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे जों मख'बावनो हायो। ओ माखासे ओ ओ रैखाथि खालामनो हानाय। दानाय लुनायखौ जोङो माबोरै रैखाथि खालामनो हागोन बे खौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखिनिखौ मख'नो हायोदि ओ माखासे ओ वरकसप लानानै फोरोंनो हायो ओ वर्कसप लानानै फोरोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आफादफोरा बेनि सोमोन्दै ओ माखासे ओ बिथांखिफोर लाबो थादों माखासे वार्कशपफोर लाफाबाय थादों। नाथाय आं सानो बेल' थोजासे नङा ओ जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन फोरा बर' इयुन जोलैफोरा बेफोरखौ आ आवगायबोयो सोलोंनो थाखाय ओ फरायसालि बा सो फरायसालिमायाव थांगासेयावबो ओ हाबथायाव सप्तायाव खनसे बे दानाय लुनायनि थाखाय जुदि सम होयोब्लाथाय आ जोंनि हारियाव बेयो गोमालांनाय नंङा होननानै आं सानो आरो
ओ जोबोर मोजां खोथा बेखौ फरायसालिमा बा गामि ओनसोल बा टाउन ओनसोलावबो लाजायो होननो हायो। उम अरसरफो अक्सरफोरखौ माने ओ बेबायदि खालामबाय थाबायबा थायोबा जोंनि ओ बेफोर आगरफोरा गोमालांनाय नंङा आरो जि दानाय जि दानायनि सायावबो जोंहा मा फैगोन सांग्रांथि
सांग्रां लोगोसे बेनि सायाव गोथौ बिजिरनायनि मोनसे आ सान्थुवा सुबुंनि गोसोआव सोमजिगोन ओ बेजों लोगोसे से जोंनि आगर आखाइफोरा मुलु मुलुगाव सिनाय जानायनि आरो मोजांङै खाबु मोनगोन
औ आरो फालां फालांगिरियारि बिथिंङावबो जौगानो हागोन माने आथिखालाव आथिखालाव बाय बांसिनानो अइभिं बायदि बाहायनानै दानो लाबाय दानिया नख नखर हारसिं हारसिं जानाया जोबोर खम जानायखौ नुनो मोनदों जों ओ इउभिं ओ गोदान गोदान दखना दैहुननाय बिदि फालांगि खालामनाय बारा जादों जानाया मोजांङानो आरो बांसिन बेबायदि वार्कशप लायोबा बे खामानिया आरो जौगाबावगोन ओ बे जोबोर मोजां खामानि जागोन
औ बे बेखौ होननाय बेखौ मुख खबावनो हायोदि जोंनि जोंनि समाजाव बेफोरो मुलुगनांनि गोहोमाव दहाय गोमाबोबाय होननानै आं गोमालांनो हमदों होननानै दहाय मख होखादों ओ बेबो नंगौदि मुलुगनांनि गोहोमाव गोमालांनायखौ जोङो गोमालांहोआलासिनो जाहाथे गोदान मुगाजों गोरोबनानै हमथानो हायो जेरैहाय गो गेदेर गेदेर दारिमिन फोराव जि ओ वेभिंफोराव जोङो बेफोर ओ बर'नि गुबै आखर आखाइफोरखौ सोसननानै बेजों ओ ओ दखना दखना फोराव जाहाथे जों बेखौ आगर आखाइफोरखौ बाहायो। बेफोर बाहायनायनि गेजेरजों आगरफोरा जोंनि गेजेराव गोमालांनाय नङा। ओ बेफोरखौ आं बुंनो सानो आरो लोगोसेनो बेफोर वेभिंफोराव जोंनि जाहाथे ओ लाइमोनफोरा ओ पार्ट टाइम हिसाबै मावनो मोनबाथाय आं सानो बेफोरो दा जोंनि गेजेराव थांना थानो मोननायनि मोनसे राहा लामा जागोन होना। होननानै आं सानो आरो आरो आं बेनि गेजेरजों ओ लाइमोनफोरा रांबो आरजि एसे एला गावनि नांगौसेबां रांखौबो आरजिनो हागोन। लोगोसे गावनि हारिमु खौबो बा गावनि हारिनि आंगो आगर आखाइ बा जि जोमफोरखौ फोथांना लाखिनायाव मददबो होनो हागोन।
औ नंगौ।
औ बेखिनिया माने औ औ नोंथाङा बुंनायसाय
गोजाम आगरफोरनि अनगायैबो जों आरो गोदान गोदान गोदान माबायदि आगर दिहुननो हायो बिनि सायावबो जों ओ आरो माने नायबिजिरनो हायो माने
नायनो हागोन ओं हागोन ओ बेनि औ औ औ औ बेखौ सावरायनो हागोन‌ ।
आरो बेबायदिनो दावगालांनो हागोन आरो।
दावगालांनो आरो बे दा बेफोरबायदिखौ जों गासिबो हमथानानै लाखि लाखिनांगोन मानोना ओ दिनै ओ आं एसे नों एसे बे बेफोरबायदिनो आवगायबोआब्ला गाबोन बेफोरबायदिनो ओ लासै लासै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांगोन। आरो मोनसे समहालागै जानो हागौ बेफोरबायदि बेफोरबायदि आगर आखाया जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनानै जों इयुन जिलैया जोंनि इयुन जिलैया बे नि सोमोन्दै मि थिया जायखौ जोङो रायखांफिननो हायो हानाय नङा। गोमालांथारगोन। जानो हागौ आरो इयुन जोलै। उन जोलैनिफ्राय। औ। दा बे समाव समाबो गैला जोंना। बे समाव नों। बिथांजों आगर आखाइनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। औ दे औ दे औ।